औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ फ्रि फ्रि नोंथां
जों होमब्ला दसे
जानाय लोंनाय रायलायनि बर'फोरनि
अ जागोन दे रायलायजागोन
माने बिदिनो बुङोबा नोंसिनि माने ट्रेडिसनेल हिसाबै ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि एसे खोन्थानो हागोन नामा आरो
औ औ जागोन दे खोन्था जागोन जोङो बर'नि दोरोङारि जानाय लों नाय होननानै बुङोबाथ जोङो गोबां रोखोमनि दङ जोङो नङा होमबा जेरै जोङो अनलाजों दाउ बेथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे माने एकदम फेभरेट मोनसे जानाय बा ट्रेडिसनेल दोरोङारि जानाय होननानै बुंनो हायो ओ बिजों लोगोसे अनलाजों मेवाइ अनलाजों हो दाउ अनलाजों जोङो बुहुत रो फोरनि थालिर फस्ला बेफोर जोङो जानाया जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि एकदम जानाय होननानै जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि जानाय होननानै जों बुंनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो गोबां रोख फोरनि जानाय दं जेरै जोङो नारजि अमा नारजि अमा बेफो बेबो जोंनि बर'नि मोनसे माने जानाय सबायजों दाउ बा जोङो सबाय साम' बेजों लोगोसे जोङो नाफाम नाफामाबो मोनसे बर'नि मोनसे दोरोङारि जानाय जायखौ जों एकदम नाफामा बो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि जानाय होननानै बुंनो हायो बेखौ जेरै जों मैथाजों ना मैथाजों खांख्राइ बेफोर जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जानाय होननानै जोङो बुंनो हायो। नोंथां
दानि सोलिबोबाय थानायनि एसे
जानाय लोंनायखौ खोनथानो हागोन नामा?
औ सोलिबोनाय सोलिबोनाय माने
माने दा जेनेरेस सना
औ दा दा जोङो दा ओरैनो जोङो बर'फोरनि गेजेराव मेनलि जानाय होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय माखासे जानायफ्रानो दासिमबो जोंनि बर' समाजावहाय बा जोंनि ओनसोलावहाय सोलिबाय थायो जेरै जोङो बेफोरनो ए जानो सोलोङो जोङो अनला अनलाजों दाउ अनला मेवाइ बेफोरखौनो जों दासिमबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो दासिमबो बेनि जानाय लोंनाय खौनो जोङो बानाय बाय थायो आरो। दा नोंथाङा ओ ना फामखौ माबोरै दायो आंनो खोनथानो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलावहाय नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथां आंनो खोनथानो हागोन ना
जोंनि ओनसोलाव नाफामखौ आ बिदिनो फार्स्टआवहाय ना गोरान लासिगोन
औ
लानानै बेखौ फार्स्टआव एवग्रोना लासिगोन थावजों बिदिनो एवनानै लानानै बिदिनो देसिगोन आरो उनाव ओमफ्राय बिदिनो एसे गोबावाव दोनसिगोन
औ
औ
जोंनि ओनसोलावहाय नाफामखौहाय ओरैबायदि बानायो नोंथां जे जोङो ओ जोङो गाहायै जोङो नाफामखौ ना फिसा फिसाजों बानायनाय जायो ना फिसा फिसाजों बानायनाय जायो जेरै जोङो ना मावा होननानै बुङो बा ना फिथिख्रि होननानै बुङो ना गोरलै गोरलैजों जोङो बेखौ बानायो सिगां जों नाखौ मोजाङै जोंनि ओनसोलावहाय ना खौ मोजाङै फोराननानै लाग्रोयो बेनि उनाव बेवहाय नाखौ जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्ला नाखौ जोङो गुन्दै खालामनानै लायो उवालावहाय बा जोङो नाखौ गुन्दै खालामखांनानै जोङो बहाय थासनि बिसं बा थासनि बिसंखौ जोङो लगायनानै देफानाय जायो बेवहाय माबाजोंहाय ओ ना-ना-ना गोरानजों लगायनानै देफानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो ना-ना-ना बे गुन्दै जानायखौ नाजों आरो थासजों मोजाङै देग्लिनायखौ जोङो औवानि हासुं यावहाय सोनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय ओ एसे थामजि सान बा दजि साननि गेजेरावहाय बेखौहाय जोङो ए माबानानै फाननानै जोङो बेखौ जानाय जायो एवनानै जानाय जायो जों नाफामखौ गोबां रोखोमाव जायो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो ओरैनो जों बेखौ ओरैनो बा बाथोनबो एवनानै जायो बा बेजों लोगोसे जोङो नाफाम खौ गुबुन गुबुन रोखोम जेरै जोङो थास बिसुं यावबो होनानै जायो बा जों बेखौ टमेट जोंबो बिलाहिबो होननानै बुङो बेयावबो जों होनानै जायो बे नाफामखौ जोंनि ओलावहाय गोबां रोखोम मै जानाय जायो आरो नोंथांनि ओनसोलाव नाफाम खौ माबायदि रोखोमै मा माजों जानाय जायो
औ नाफामखौ
औ मा मा रोखोमाव जानाय जायो नोंथांनि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोल लाव नाफ नाफामखौ आंनाव माने बिनि नाफाम जानायनि बांद्राय आइडिया गैया माने
आतसा आतसा बा नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा ए अनलाखौ माबोरै बानायो नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव
औ जोंनि ओनसोलाव फासाव इदिनो माइरं खौ माने जों जा ग्रा ओंखामखौ माइरंखौ माने सुग्रोनानै माने लागोरसिगोन आरो फासाव ओमफाय बेनिफ्राय ओ दसे बिदिनो दैयाव दोननानै जेनेबा रुइहोनानै दसे ओमफाय उवालआव जेनेबा उवालावहाय देसिगोन आरो देखांनायनि उनावहाय जेनेब्ला बे गुन्द्रि गुन्द्रि जाजोबगोन ना अब्ला जों बे खौहाय जमा खालामनानै माबाय आरो संनाय होनोब्लाथ' बिदिनो जेनेबा फासाव बिदिनो दैयाव फासाव माने बिदिनो थाव सेरसिगोन सेरनानै सामब्राम बानलु होसिगोन ओमफाय बेनिफ्राय बे मा होनो गुन्द्रिखौ माइरं गुन्द्रि जानायखौ बेखौ होसिगोन आरो होनायनि उनावहाय इदिनो दै होसिगोन दै होनानै दोनसिगोन आरो ओमफाय जेनेबा अनलाजों मा जायो जेनेबा बेदर बेदरबो जायो दाउ होनो जों होनोब्ला अनलाजों जायोब्ला जोङो दाउ जायो बांसिन बर'फोरनि गेजेराव औ उम नों नोंथांनि ओनसोलाव औ नोंथांनि ओनसोलाव नारजिखौ मा रोखोमनि बानायनाय जायो माने
नारजिया जाहैबाय जों ओरैबायदि जायो नोंथां नारजि जोङो जोंनि ओनसोलावहाय मेेनलि जोङो गाहायै फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो फाथो फाथो गोखा फाथोआ मोननै रोखोमनि थायो जेरै जोङो फाथो गोखा आरो गोदै होननानै बुङो मान माखासे जाथोनि फाथोआ गोखा थायो आरो माखासे जाथोनि फाथोआ गोदै थायो मइेनलि जोंनि ओनसोलावहाय ओ फाथोखौ फाथो गोखाखौ बानायनाय जायो नारजि जानो थाखाय सिगां जोङो फा खौहाय फाथोखौहाय जोङो बिफांनिफाय खानानै लाग्रोनाय जायो फाथो बिलाइखौ बिनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै फोराननाय फोराननानै लानाय जायो सान्दुङावहाय जेब्ला फाथोआ मोजाङै रानो गेस्रेम जालायजासे रानो अब्ला बेखौ जोङो मा खालामनाय जायो माने फाथोखौ जोङो सिगां जों जानोबा जुदि जों जानो नारजि जानो थाखाय बेखौ जों सिगां सोमनानै लाग्रोनाय जायो बिदिनो जोङो दैयावहाय थाम घन्टा ब्रै घन्टासो दैयावहाय सोमनानै दोनग्रो बिनि उनावहाय बिनि उनाव जोङो दै गुुदुं आव दै गुदुङाव बे खौ रुनाय जायो बिदिनो जोङो से घन्टासो बा ब्रैजि मिनिटसो जों बेखौ रुनाय जायो दैयावहाय रुनानै जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो सानाय जायो माने माबा होनानै खारै होनानै बेखौ जों साग्लिनाय जायो साग्लिनानै बेखौ जों गेब्ले हो जोबनाय जायो आरो गेब्लेहोजोबनानै बेखौ जोङो थाव सेरफिननाय जायो माने जेब्ला नारजिया गेब्लेजोबो अब्ला बेखौ थाव सेरफिननाय जायो आरो बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि जायो नारजिखौ जोङो ओ दाउ माबाजों अमा बेजों जों गाहायै जोङो अमा बेदरजों जायो अमा बेदरजों जों गोथाव जायो होननानै जों फोथायोबा जों मोजां मो अमाजों जानो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन मानसियानो नारजिखौ अमा बेदरजों जायो सोरहाबा सोरहाबा दाउ जोंबो जायो खिन्थु दाउजों एथ'बां माने गोथाव जाया होननानै जोंनि ओनसोलाव बुङो
ओ नंगौ
जोंनि ओनसोलावहाय नार्जि नार्जि अमाखौ बेबायदिनो संनाय जायो आरो नोंथांनि ओनसोलावहाय नार्जिखौ मा मा रोखोमै जानाय जायो मा माजों जानाय जायो
नारजिखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन आं नुनायावथ' बिदिनो अमा बेदरनि जेनेबा मेजेम ना मेजेमजों बांसिन जानाय जायो आरो अमा बेदर फोराननाय मेजेम अमानि माने अमा मेजेमजों माने आं खोनानाय बायदिब्ला जोबोद गोथाव आरो मोनो होननाय माने मोनो आरो गोथाव
औ औ बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ औ
ओ माने औवा मेवाइखौ मा रोखोमै माबायो आरो जेनबा बाहायनाय जायो
औवा मेवाइखौ जोङो औवा मेवाय जोङो औवाखौ मोननै रोखोमाव मोनो जेरै औवा गुबै आरो औवा गुबै आरो औवा बुरखा होननानै बुङो जोंनि ओनसोलावहाय बे गाहायै जोङो मोननै रोबो रोखोमनि औवा मेवाइखौ जायो ओ बांसिनै जोङो औवा बुरखा औवा बुरखानि औवानि मेवाइखौ जों बांसिनै बाहायनाय जायो औवा मेवाइखौ जोंङो अनला जों जायो बांसिन अनलाजों बांसिन गोथाव मोनो जोंनि ओनसोलावहाय बेजों लोगोसे जोङो अमा बेदरजोंबो जायो आरो बेखौ जोङो आसार जाय खौ जोंङो बेम्बु सुद होननानै बुङो बिदि बानायनानैबो जोंनि ओनसोलाव जायो
औ दे होमब्लालाय नोंथां दोन्थ'नोसै बेयावनो औ औ दे